हेलौ औ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ
औ
बिदिब्ला जोङो दायो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै राय्लायनो सावरायनोसै होनबा ना?
औ जोङो ओ राय्लाय जागोन
बर'फोरनि गाननाय जो- जोमनाय होनोब्लाथ जोंहा गाहायै दख'ना हिन्जावफोरनि हिन्जावफोरनि थाखाय दखना जोमग्रा आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा खुनु गाहायै बुंजागोन
औ नंगौ
जोंहा दख'नाखौ गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय बिदन बिदन दख'ना आगर गोनां दख'ना आरो माइदि होननाय दख'ना
नंगौ
आरो गामसाखौबो बिदिनो गुबैयै जोङो गामसाखौ प्लेनैनो मोनो आरो बेखौ माइदि होनायबो मोननो हायो आरो
थारैनो नोंथाङा औ थारखौनो बुंदों दा दखनाया ओ जोङो बांसिन दायो बर'फोरा मिसिङाव दानाय बेबायदिखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो दा जोङो गोदो गोदाय नाखौ आरो गामसाखौ जोङो न' न' न'खर न'खर ओ खुन्दुं बानायनानै ओ जोङो न' न' दायोमोन गामसाफोरखौबो गोबाङानो दायोमोन दखनाफोरखौबो न' न' दानानैनो गावनो ओ ओ दानानै गावनो खस्थ खालामनानै गानोमोन आरो बजार गलाफोरावबो फाननायखौ जों नुनो मोनो दा बेनिखायनो ओ जोङो बिदन दखना आरो गोबां ओ हाजो आगर आरो गोबां रोखोमनि आगरखौ ओ जोङो दानि गोदान जेनेरेसन दानि सि-सिख्लाफोरा बेखौ ओ रावबो रोंला बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनोब्ला मिसिङाव दानाय दखना आरो गामसाखौ बांसिनानो बा- बाहायनाय जायो। दा गोबां नख'रफोरा ओ नख नख'रसे नख'रनै सोरहाबा सोरबा सोरहाबा सोरबाया बेबायदिनो ओ गावनो दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनदों गामि गामि दा बेयोसो खम जालांबाय दा गामस गामसायाबो बिबदिनो ओ आगर गोनां गामसाबो गांसे गांनै बजारफ्राव जों नुनो मोनो आरो गामसायाबो गोबां रोखोमनि दङ माथानि पलिस्टारनि बेबायदि दङ आरो गोबाव खौ ओ बेसां गोलाव नांगौ बेसेबां साइसनि नांगौ जों बेखौबो मोनो गामसायावबो ओ जिं जिंबो बिदिनो ओ माने बाउणडारि थायो दा खुन्दुं मोजांफोरा एसे दाम लायो ओ जायफोर बजाराव फानो बिथांमोना मोनथिगौ गां गांसे गामसायावनो ओ ब्रैजौ बाजौ लायो। गांसे दखनायावनो गोबां रोखोमनि ओ फैसा होनानै जोङो बायनो गोनां जायो। नैरोजा थामरोजा बा रोजा गोबां ओ सल्लिस पन्सास हाजारनि बेबायदि जोङो दखनाखौ बायनानै जोङो ओ गाननो गोनां जायो। सोरबा सोरबाया बेबायदि आरो दा नोंथांमोननि गामियाव ओ दख'ना आरो गामसाखौ दायो नामा एसे फोरमायनो होबा। मोजां
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बेफोरखौ दानाया गोबां दा माने खम जालांबाय आरोना खम जालांनायखौ नुनो मोनदों ओ ओ जाहोना जाहैबाय आथिखालाव ओ रां जोंनो बायनानै मोननाय जिहेथु गोदान मुगायाव गोदान गोदान ओ दिस दायननि गोदान गोदान महर आगर होनाय बाय दि रोखोमनि दखनाखौ आथिखालनि सुबुंफोरा। ओ हिन्जावफोरा गानदों। बायो बेनिखायनो नखर नखर दानाया जोबोद खम जालांबाय आरोना ओमफ्राय बेफोर नखराव दानायफोरखौ नखराव दानायफोरा जिहेथु गोबां रोखोमनि बिदिनो आगरफोरखौ बानायनानै बानायनायाव माने एसे गोब्राब जायो नालाय।
औ नंगौ।
खायनो बेफोर दानायफोरा खम जाबाय।
औ नंगौ।
मेसिनाव दानाय ओ बिदिनो माबा ओ गोदान गोदान आगरजों दिहुननाय आगर आखाय होनाय। बेफोराव माने ओ आथिखालनि सुबुंफोरनि गोसोआ माने बोसिनो आरो बैफोर गोदान डिजाइनफोरावहाय।
औ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो बेफोर दानायखौ खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो नखर
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय बुंनो थाङोब्ला
औ।
खराव दानाय दानानै गाननायफोरा साबसिन जायो आरोना।
औ नंगौ।
नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन
औ ओ बुंनो नागिरदोंमोन दा ओ दखनाखौ ओ गोबां भेराइटिस गोबां बिबांनि मोननो थाङो बेखौ दहाय बुंदों मानो होनोब्ला ओ बेवहाय मानसिफोराबो गोबां धोनि माहाजोन दुखिया दङ सोरबा डिल क्लासनि दङ सोरबा गोबां ओ धोनिफोरा गोबां दाम गोसानि ओ बायनानै गानो बेखौ जों नुनो मोनदों जायफोरा ब्रै रोजा ब्रैजि रोजा बाजि रोजानि दखनाबो गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायफोरा गोरिब बिथांमोनानो ओ दा नैबे जोंनि ओ आखाइजों दानाय बे न नखर नखर दानानै गाननाय बेखौ जों नुनो मोनदों जायफोरा गोरिब बिसो बिथांमोना बायनो हाया गोरिबफोरानो ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै दा नैबे जु हमाव जोङो गावनो दानानै गावनो गाननाय बेखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनब्ला बिथांमोना गोबां रोखोमनि रां होनानै बायनो हाया गोबां माखासे फैसा होनानै बिथांमोना बजार गलायाव थांनानै बायनानै गाननो हाया मानो होनोब्ला बिथांमोना ओ ओ जि गोरिब जानायलाय गावनो खस्थ खालामनानै ओ दानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो गामसाफोर खौबो बायनो हास्लाबैयाव ओ आखाइजों दानानै हौवाफोरनो गानहोनायखौ जों नुनो मोनदों दाबो सोलिगासि दङ आरो जायफोरा धोनि बिथांमोना माखासे रां रुफा थानायलाय बजार गलायाव थांनानै गामसाखौ नांगौबायदि ओ फैसा होनानै बायो नांगौ बायदि दखनाफोरखौबो बायो आरो हाबा हुखाफ्रावबो जायफोरा दरा गोदान खैना गोदान बिथांमोननोबो माखासे फैसा होनानै खैना गोदाननो दखना गोदान गोदान बायना होयो एक लाखनि गाहाम बायना होयो से लाख नै लाखनि दखना ओ बायनानै गान होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गामसाफोरखौबो बेबायदिनो गोबां ओ दाम फाननानैस सोरबा बायो। बेबायदिनो। नो जेब्ला जोङो बैसागो बोथोर मोनफायो अब्ला जोङो दखनाफोरखौ गुबुन गिदिर बा उन्दैफोरनो जों मान होनायखौ नुनो मोनो गामसाफोरखौबो मान होनायाव ओ जों बिखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि हारिमुवा थांना थागासिनो दङ आरो बयबो मिथिगौ ओ गुबुन हारिनि मानसिफोरा ओ
उम उम
बेबायदिनो ओ गाननायखौ ओ
ओम जोंनि आरनायाबो खोब गोनां ओ गोजौ थाखोआव आवगायबोबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ
ओ बेफ खौहाय गोबां ओ गिदिर गिदिर सुबुंफोरनो मान होनाय बा
औ
माखासे मान होनाय बिथिंफोराव बेखौ बाहायनाय जायो।
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे गानग्रा जोमग्रा आरनाइनि आगर दखना जोमग्रानि आगरफोरा गोबां समायना रमायना ओ मिथिंगाखौ लानानै नो एरखां जा नाय नङा होमबाथ महर हो जानाय जेरैबायदि ओब हाजो आगर।
औ
दिंखिया आगर आमफ्राय फारौ मेगन दाउथु गुद
औ
थाइगिर बिबार आगर।
औ नंग
गोबां बि गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो बिदिनो दखनायाव बो दखनायाबो सालामाथा
औ
खासि हाथाइ आग खासि हााथाइ बिदिनो गरखा गंब्रै आगर बा गर गरखा गंद' आग गर गंदाइन आगरसिमहालागै जों मोनो। बिदिनो आगर गुबै दख दखना मोनो। नाथाय बिफो फोर आगरफोरनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि आगरबो आगरफोरजों एर खांजानाय दखना जोमग्रा ओ फोरफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो दा बे बेलायावहाय ओ नोंथांमोननि बाजारावहाय
औ
दखना जोमग्राफोरनि ओ बेफार फालांगिया माबायदि सोलियो एसे बुंनो हागोन ना?
औ बेफार फालांगिया ओ जोंनि ओनसोलाव बजारा ओ गिदिर जायो हिसाबै जोबोद मोजां ओ गुबुन गुबुन ओ ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोराबो जोंनि ओनसोलाव फैनानै ओ लांफायनायखौ जों नुबाय थायो मानो होनब्ला जोंनि बजारा जोबोद गोदोर आरो बेवहाय बजाराव नांगौ बायदि दख दखना नांगौ बायदि गामसा नांगौ बायदि आगर गोनां दखनाफोरखौ मोननो हायो गोबां ओ मोजां मोजां गामसाफोरखौबो ओ आखाइजों दानाय नआव दानाय गांसे गांनै मोननो थाङो बेनिखायनो ओ सोरबाया बांसिनानो गोजान गोजाननिब्लाबो फैनानै लाङो आरो गोबां ओ रां होनानैब्लाबो नैबे जोंनि ओनसोलाव दखनाफोरखौ गामसाफोरखौ लांफैनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोबां मोजां जोंनि बजारा बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ जोबोद मोजां ओ बेफार फालांगिफोरा उम सोलिबोगासिनो दङ नांगौबायायदियै ओ बायलाय फानलायखौ खालामनो हायो बेबायदिनो ओ बोथोर लाना बो थोर बबेबा समाव गाज्रि जायो बबेबा समाव मोजां जायो मानो होनोब्ला सोरबाया धोनियासो ओ हानायमानिखौ बायबाय गोरिबा हा हायैखौ ओ बायालासिनो थांफिननो गोनां जायो। जों बिदिखौबो नुनो मोनदों। आरो दा ओ आरोबाव मोनसे खोथाबाव जोङो कलेज इउनिभारसिटिफोरावबो जोंनि दखनाफोरखौ ओ गाननायखौ जों ओ नुनो मोनो बियो जोबोद मोनसे मोजां कलेज इउनिभारसिटिफोराव बरनि दखना गाननानै जोङो थाखो खथायाव थाखो खालामनो हायो गोबां जायगाफोराव जोङो बेरायनो हायो बेबायदिनो ओ जोबोद ओ समायसोगारो जोंनि बे दखनाया
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि ओ बिबुंथि खौ मोननानै दा बिदिब्ला बे समाव दोन थनोसोलाय नामा
औ दे बिदिब्ला जोङो दोनथ जासिगोन